खोनाबाय खोनाबाय।
एहे मा खालामगासिनो?
जिरायनानैस दङ ओरैनो।
ए उम उम। आहाबो नै दासो दखाननिफ्राय मोनफैदों ओमफ्राय दिनै रायलायनाय जायाखैना साबानि मैयानिफ्रायसो जादों आगै आंना मैया जाबाय।
एह।
बे एकदम सासे मानसि खोनथा हदनानसो ओरैथु ओरैथु होननानै फोरोंनानै बेयो वाटसापाव हरबाय थाबाय आहा स्क्रिन सथ खालाम खालाम हरबाय थाबाय ओमफ्राय बे फोरोंहरनानै रोंबाय नङाबा जायाखैमोन। ओमफ्राय दिनैबो गैया रायलायनायानो जायाखै साबानि फैबाय ओमफाय रायलाय नायानो समानो गैया ना इसो डिउथियाव थांबाय। थाइमानो गैया ओफाय। दासो दहाय सासेनाव बुबाय माबानानै माबा गैया बोरैबा बोरैबा रिसिभ खालामनानै खोनायासै ओमफाय बोरैबा रिसिभ खालामाबाबो जिर'सो जायोना जेबो रायलायनाय माबा जाया ओरैनो फुलल' जायो बियो ओमफाय लस जायोना ने?
औ औ आंना माबा थामजि जन जाबायमोन, खोनाबाय थामजि जन जाबायमोन। आमफाय आंना हरजाला मा होनो नोंसोर हरबाल' माबाजासै।
ए ओ ओ ओ इदिनो खोमा बिनिफ्राय जाया खोमा, बै सासेनिखौबो इदिनो नुदो आङो।
औ ओमफायो नोंसोर हरबा हाबफैयो।
ओ ओ ओमफाय बै सासेया थ' थाम लाथिख' जाबाय बेनाबो जाला हरजाला ओमफाय गोदान मबेल बेलेग मबेलाव आरो मोनसे खालामबावदों इहा मालाय।
ए।
बेल बेलेगाव खालामजायोथ' खालामनो हाया दंबा।
गुबुनाव औ औ आंनावबो मबेल नैबावनो दङ ओमफायो सिमाबो मोननैखा।
ओ होमबालाय बानायजागौमोन ना नोङो सिगां बानायनाय मोनबा।
उम। औ औ औ दाबो बानायजागोन खोमा।
दाबो बानायजागोन दाहाय मिथिङाव मा होनो खोनासंनायदो माथो मिथिं जागोन नामा दा ग्रुबाव।
औ मिटिं जागोननो।
माबा मा होनो ना जाखो ना माखो कमप्लिटफोर जासिगोनबाथ' माबानाय नंला
आंबुं जासिगोन ना मागोन उम। दा मिथिङासो
थ' नांनाय नंला नालाय ओं।
औ। ओमफायो नोंना माबा हाबफैबायमोन?
माने ओ दाख्लै लोगो लोगोनो मानसिफोर हर नाया लोगो लोगो फैद जायो माथो। मा होनो बिदिखौ होबावबाय माबा माबासो।
ओमफाय बिसिबांसो आरजिनो हाखो?
गैयानो एखमबा सासे हरो एखमबा सानै एखमबा रावबो हरनाय जाया। आंबो आंनि हरजायैखाय एफ्फा सोर थो हरनो थिनबाय थानो होननानै हरनो थिननाय जालायलाङाना। दाख्लैबो बिनि सानसे सिगां रावबो हरासै ओमफाय अखानायै नोंल'सो हरनाय जाबाय। ओमफाय गैयानो माबासो ओ दाइनथामल'सो मोनदोंमोन ओमफ्राय मैया रायज्लायनाया बेसेबां जागोनथाय नुथ'वाखै माथो। इखौ।
एह।
गैया मिनिथावथावसो।
आंना फासाव माबा उम थामजौ स्निजिबा। ओमफायो दायो ब्रैजौ द'जिस्नि दङ।
ओ ओ डाइरेक्ट हाबखायो दा ने? आंना इदि दाइरेक दाइरेक हाबदों। उम। ओ है मालायफोरनिखौ बुरजा बुरजा नुथारबाय आङो।
नंगौ ना आं सोरनाबा सोरनाबा बुरजा बुरजा ना
उम जिबुरजा बुरजा नुबाय आं सोरनिखौबा सोरनिखौबा ओमफ्राय नोंना इसिमल'बा ओमफ्राय माखासे माबा दंबहेबो दंबावो खोमा हाबबावगोनदां नोंनिया
आंनिया जानो उनावसो मिथिगोन आब'
ओ ओ सानथाम गामजोंसो हाबोना
औ सानथाम गाहामदोसो हाबोनो
ए हाबावगोनदां नोंनिया बुरजा फैगोनदां एसे नोंनाबो बे थाम लाथिख' जों गोजौ जालायबायबा बुरजा मोनगोनथ' नोंबो बेल' मोननाय नङाथ'
ए
एसे बुरजा मोनगोन बेसिम बिसिम जानायानो माबा जादोंना मा होनो बिदिखौ उम ससिनाबो एसे नोंनिजों समानानो माबा ओ
औ
ओ द' रोजा बेसेबांबा लान्जाय दंबावोमोन इसिम मोनदोंथ'यो
ए लासआव
ओमफ्राय एसे एसे दंदेरबावो एसे बुरजा दंदेरबावो मे एसेम मोन्दोंथ' बे बेखिनियावनो ओमफ्राय
ए ला माबायाव उनाव बिदि मोनदों
औ दा माबा हाबजोब्बाय नालाय बिनिया एसिम मोनदोंथ'
ए
माबाजोंबो खोथा होनो रायल्लायनायजोंबो बे रायजलायनायाबो नों फंबो एसे रायज्लायनो हायो बिदि थाथ' थाथ' रायलदों बाथाय एसे खम हाबगोन नोंनि बाथ्राजोंसो लायो जाहैदों औ आरो नों थाहाब थाहाब रायज्लायबा जाया आरो नों मा मा बेलेग भाषसा सोदेरफ्लांदों बेखौ गासिबो आरो दानख'फिनजोबोबा
औ गुबुन भाष सो देरनो मोना थख' थख' रायजलायनांगौनो।
ओ थख' थख' रायजलायनांगौ ओमफ्राय नै भासायाबो एसे माबा बेलेग बेलेगनि माबा रायजलायनो आं आबौ ओमफ्राय बेनोबो बेनो बेरायलायबाय थाबाबो एखे जायो नामाथायखौब हममोन नामाथाय।
नंगौ खोमा।
उम इसे इदिनो माबानि हारिमुफोरनि हारिफोरनि एसे माबा माबि गावनि औ बेफोरखौ रायजलायनांगौ आरो गोदान गोदान ओ
एसे मा होनो- जोंनि समाजनि बागै माबायदि जानांखो बेफोरनि बागै रायलायबा मोजांसिन जायो।
औ औ मोजांसिन जायो एसे ओमफ्राय नों मा जाखो मा फैखो मा खालामखो बिदिल' जि बयजोंबो एखेखौनो जागोन ना
बे फंसेल' बाथ्राखौनो बयबो बेखौनो रायलायनाय जायो आरो नों एसे आलदा आलदा रायलाय राया गुबुन रायलायाबा बेखौनो बे रायलायबाय थायो। थानानै बेखौनो खोनाहैफिनजोबनाय जागोन।
आमथिसुवा आमथिसुवानि मा मा मोनजाखो फिथाइ सामथायाइया?
आमसुवानि थाइजौ थाइजौखौ गैया जानाय जायासै खान्थाल जादों ओमफ्राय आनारस जादों।
उ मा मा फिथायाइ जानो मोजां मोनो?
फिथाइाथ' थाइजौ जानो मोजां मोनो आङो थाइजौ आनारस
ओमफ्रायो बे थुरु मोसा थुरुमोस
ओ ओओमफ्राय ओंख्रि फोरा मा मा ओंख्रि जानो गोथाव मोनो नोंङो?
ओंख्रिया बर'नि ओंख्रि अनला अनला दाउ ओमफ्राय सबाइ खारै सबायजों साम'। नाफाम। ओमफ्रायो अनलाजों मेवाय। ओमफायो ओ बे मानलाग्राया मा मामोनलाय? ओ ओ जोगोनार जोगोनार खुमब्रा खुमब्रा खुमब्राजों माबा हांसोजों मोजां थार।
ओ ओ। ओरैनो थानाय समाव मा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो?
ओरैनो समावथ' ओ माब्लाबा माब्लाबा खन्थाइ एरि फरायनो मोजां मोनो ओरैनो थानाय समाव।
ओं ओ ओं।
खन्थाइ ओ सल'बाथा
ओ ओ।
ओमफ्रायो माब्लाबा माब्लाबा गेदेमाफोरनि ओरैनो बोसोन। बोसोन होनाय। बेबायदि आरो।
ओं। बेरायनो मोजां मोना?
बेरायनो मोजां मोनो। बेरायनोबो ओं। औ औ औ ओ नै दा बेरायनो लादोंमोन आब' माबोरै जायो बेरायनो लांनाया शिलंआव थांनो नागिरदोंमोन।
ए साबेसे?
ओ माबासो जागोनदां जिसे जिनै जनसो जागोनदां।
अफिसनिफ्राय?
औ बेनिफ्रायबो माखासे औ बेनिफ्रायबो माखासे ओमफायो कलेजनि लोगो
ओ ओ ओ ओ ओ सानबैसोनि टारगेट लादों? सानबैसेनि टारगेट लादों?
ओ साननैबा सानथाम जागोन औ सानथामसोनि।
ओ दे मोजाङै बेरायहैदो जोंबो थांखांबाय थांनायालाय सिलं थांखांबाय जोंबो।
ए।
माबायावनो ओ बे लाइमुख्रा होननायाव थादोंमोन जोङो। थांबा मोनथिनो हागौदां।
औ ओरैनो माबाखौ बेसेबांसो लानांगोन?
लानाया?
औ रांफोरखौ।
लानायाथ' बांद्राय जोङो माने माबानिफ्रायसो थांदोंमोन नालाय। थांनाया थांदों बुरजायैनो माने जों ट्रेनिंबो लादोंमोन नालाय। नै बेखौबो होनबावबायसो मा होनो फोरोंथाइ बादाना मा बिदि लादों। मोन नालाय औ बिदि लानायाव ओमफ्राय माने जोंथ' मिथिया होनाय जायासै नालाय। थांनाया थांनो बुरजायैनो जों मानसि बुरजा थांनाय नालाय एगार'जन ना मा थांदोंमोन आरो ओमफ्राय जों सप्तासेनि थाखाय थादोंना। से गांसेसो थांदों।
ए। थांखागोन।
गांसे होननायखौ बुजिबाय दा? बिसिमसो थांदों आरो जों माने मोनसे हेबे अर्गानिक ना लकेल लकेल इदि मुलि बानायनायनि मानि इदिनिसो थांदोंमोन नालाय।
ए।
उम सानफ्राव इदि लाबाय मोनाफ्राव इसे बेरायदों बेरायनानै आरै पुलिस बाजार इफोरथिं थांदों ओमफाय इयो बेयावनो मोनसे बिबार बागानबो दंहाय मोजां बेरायनो मोजां आरो बे खाथियावनो
ए।
एसे बेरायदों बेरायनायालाय मोना मोनायाव बेरायबाय बेयाव दसे सान सानावथ' अबाव बेरायनो मोनला
औ।
उम। थांदो खैथारिकआव थांनो नागेरदों?
जोङो ओ स्निथारिकसोआव थांनो नागिरदोंमोन।
अ नै बिनियावनो?
औ बो-बेनियाव नङा जुलाइनियाव।
एन्थ'।
औ जे औ। बिनियावनो बिनियावनो औ, जोबनोसै गैलानो बारा गोबाव गैला। दिनै नैजिबा।
उम मोजां बेरायनानै फैदो आरो मा मा जायगा नायगोन बेबा?
मिथिसिगौ आब'। आंथ' बांद्राय खनसेबो थांदेरखायाखै ओमफाय बिदा सानै जानाय बि थांफागोननो बिसोर थांखांखानाय।
ओ ओ ओ दे। जोंना बिदिनो थांनाया अबाव अमा फाराम दं अबाव मा माबा माबि बानायग्रा दं इफोरखौसो नायहैला बायदों जोंबो।
ए।
इदि खामानि सोलोंनो थांनायसो नालाय।
औ औ औ।
इदि खस्थ'थारहाय गारि गाखोनो हानो नागिरा लामायानो खायलेंलें खुइलेंलें बांद्रायथार ना।
औ लामाखौ लामाखौथ' हाजो एरियानि मा बुंबावनो।
ओ ओरै खायलें खायथें एखदम जिबौ खारनायसो लामायानो ओरै सोर बो फिदिंलायगोन ओमफ्राय। थै ख्रां ख्रां ख्रां जालांखायो गारि गाखोनो हाया नालाय एसे गलाबायायग्रा दं खुगाजों।
उम।
खस्थ' मोनथारो इदि हायिफ्रा। उम इराद फि-गिदिं गिदारा लामायानो इजोंनो थांगोन इजोंनो ओ रै गिदिंनायदि इदि।
औ।
जानाय लोंनायनि जेबो हा ओहो आं सङाखैनो दासो बिजिनियावबो थांदोंमोन नेथ लायनो ओमफ्राय ओरै दखानावबो हाबबोबाय दसे दा बावयैसोल' मोनफैनानै दा आरो आथ् थायावनो माबा दंबा दा इसे सिगां रायलायनानै फोजोबखानसै आं साननानैसो फैग्रोबाय लामायावसो थानानै लामायाव नोंङाबा नेदानो नाङा जोंनाव।
होमबा दा। मा होनो बेयावनो वाटसापआवनो जागोन खोमा।
औ ओ इयावनो जागोन ग्रुपावनो हानजायाव। नो होनांगौ मानांगौै थाय नै आगै जाबाय। बो आं माबाहनोसै दे लाखिथ'नोसै।